औ नोंथां
उम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां।
ओरैनो नोंथां थरथिँ जों मानि सायाव सावरायनो ओरैनो?
आं सावरायनाया मोनसे गोनांथार बिफां लाइफांखौ जों माबोरै बेखौ जोंनि जिउआव गोनांथि जानानै फैदों बे बिफां लाइफांआ बेनि सोमोन्दै नो नोंथाङा फंनैसो बुंबानो जाबाय ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां। जेन'बा जों नुखादों आथिखालाव जेन'बा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जेबो गोनांथि जायखौ जायनि नि थाखाय जोङो बेफोरखौ
औ
बासायना लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। मानो होनना बुङोब्ला जोङो नुनो मोनदों जे आथिखालाव जोंनि बोथोर सोलायनाय बे बोथोर सोलायनाया गोबां ओ मोनसे ओ जेंना जानानै फैदों ओ जायखौ जोङो ओ फोसाबनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाना फैबाय आरो दा बिदिनो जेन'बा बििफां लाइफांखौ जों मानो बासायनांगौ होनोबा दा जों मिथिखागौ जेन'बा बिफां लाइफाङा जोंनि बुहुमाव बेसेबां गोनांथि बा बिफां लाफांङा जोंनो बिफां लाइफांखौ जोंङो ओ मानो बिसायनांगौ दा बिदिनो जेनेबा आथिखालाव जोंनि सुबुंफोरा ओ गोबां गोबां बिफां लाइफांफोरखौ नाङा फाङा दाननानै फानलागासिनो बा गावसोरनि रां खामायनायनि थाखाय बिथांमोना ओरैनो गावसोरनि इन्टारेस्टनि थाखाय बा ओ न'आव माखासे रां खामायनानै बा गावनि जिउखौ मोजाङै जानला मोनला दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना अ दाननानै बिफांफोरखौ फानलागासिनो आरो दा बिनि थाखाय जोंहा गोबां इयुनाव माबायदि खैफोद फैगोन बेखौ साना दा जोङो दा माबायदि खैफोदजों भुगिनांगासिनो जों जों बेखौ मोनथिनो मोनबाय आरो। दा जों मिथिगौ जेन'ब बिफाङाज जोंनि थाखाय मानो गोनांथि बिफाङा जोंनि थाखाय गोनांथि ओ जोङो जाय हांखौ लायोबा बे बुहुमाव जेसेबां जिब जुनार दङ हां लाग्रा जिब जुनारफोर दङ ओ बिसोरो ओ बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय अकसिजेनखौ हां बोनानै थांनानै दं आरो दा जों जायखौ बे मिथिंगानिफ्राय जोङो बार महरै जोङो हांबोयो बेयो जाबाय अक्सिजेन आरो जों हगारनाय बा जिब जुनार हगारनाय हां लानानै हगार नाय बेयो मा बे बे गेसखौ मा होनो कार्बनडाइ अक्साइद दा बे खारबनदायद अक्साइड गेसखौ जोङो हगारजोबोब्ला सुबुंफ्रा दा बेखौ बोनानै लाग्राबोथ' नांगोन खौ मा खालामो जेनेबा बिफां लाइफांफ्रा खारबनदाय अकसायदखौ जोङो हां महरै अक्सिजेनखौ जेरै लायो बिफां लाइफांफ्राबो बेखौनो हां महरै कारबनडाइ अक्साइडखौ लायो आरो दा कारबन दाइ अक्साइड बिसोरखौ बिसोर लानानै गावसोरनि सिङाव माखासे सोदांनानै बिसोर मा खालामो जोंनो अक्सिजेन गेसखौ जोङो फिन हगारफिनना होयो आरो दा बेयावनो मिथिनो हायो जे बिफां लाइफाङा जोंनो बेसेबां गोनां जे जों बिफां लाइफां गैयाबानो बे बुहुमाव बिसेबां जिउ गोनां जिबफोर बेफोरो मा जागोन गोमालांजोबगोन बा थैलांगोन बा जोङो बुंनो हायो जेनेबा बे बुहुमानो एकदमबारे हाग्रा बारि एकदमबारे मा जागोन जेनेबा मानसि दंसि गोयाबाथ' मा जों नुहुरनो हायाख जेनबा जोङो सिनेमाफोरखौखौबो नुयो जेनेब मानसि दुमसि गैयाबा जोंना माबायदि जायो हाग्रा दुजोबगोन एकदमबारे बेयाव जिब जुनार माथसेबो नुनो मोननाय नङा आरो दा बिदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जेन'बा बिफां लाइफांफोरखौ सुबुंफ्रा मानो दानो बिदिनो जेन'बा आथिखालाव गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ जेन'बा माखासे न'खरफोराव मा जेन'बा हा हु गैजायैबा बिदा फंबाय बुरजा गांबा बिथा बारि गैजायै बिथांमोनहा मा खालामो हाग्रा ओनसोलाव थांनानै बिफांफोरखौ दाननानै बेयाव न' न बां लुना थायो आरो बे न'-बां लुना थाहैनाय खौ जों मा होनो हादान होनो बे हादानाव मा जायो हाग्रा बारि फोराव थांनानै जिब जुनारफोरनि ह थाग्रा न' बांफोरखौ बिसोरो बोस्रांनानै होखार हरनायदि जायो दा बेयाव मा जायो जिब जुनारफोरा गावसिोरनि थाग्रा जायगाखौ गारनानै थांनांबाय गारनानै थांनानै बिसोर मा खालामो गुबुन जायगायाव थाहैबाय बिदिनो हाग्रा ओनसोला जोबलांजोबोबाथ' जेनेबा ज जुनाराव थानो जायगा आन्दायगोन दा बै समाव मा जायो सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि सोमजियो आरो दाङ बाजिया मारै जायो जेनेबा एखमबा मैदेरफ्रााग्लोबफैगोन एखमबा मानसिफोरा मैदेरफोरखौ गाग्लोबबोगोन बा जिब जुनारफोरखौ गाग्लायबोगोन बेबायदि आरो आरो नोङो हाग्रा ओनसोलावथ' मा जेन'बा नोङो हाग्रा ओनसोलाव थांबाय नोङो बेयाव आबादबो मावजाया नों दुसे समनि थाखाय आबाद मावजाया नोङो बेयाव आबाद मावनो थाखाय गोबां सम नेनांगोन जोङो जेन'बा नोङो हाफोराव बेयाव हासार दंना गैया नों बेखौ बुंनो हाया दा बिदिनो मा खालाम बिसोर जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जाफैयो आरो दा बे समाव मा जायो जिब जुनारफ्रा खमायलांगोन आरो बिदिनो मैदेरफ्राथ' जेनेबा फैखागोन मानसि दुमसि आबाद ओम मावनायफ्राव मैदेर आदार नागिरनो थाखाय फैगोन जेन'बा जोगोनार फिथाइफोर गायोबाबो नोंनाव मैदेरफोराबो जानो थाखाय फैगोन दा बेयाव मा जायो जेनबा मैदेरफ्रा जोंखौ गाग्लोबफैबाय बिदि होनगोन आरो नाथाय बेयाव मा जायो जिब जुनारफोरा गावसिनि जायगाखा बेयाव गावसिनि जायगाखौ बिसोर गारनानै थांनाङोबा बिथांमोनहाबो निसय बिसोरो दुखु मोनखागोन बेबायदियावनो बिसोर जेनेबा आबाद मावनो आबाद मावनायाव बिसोरो गांसोफोर नागिर जाफैगोन जेनेबा आबादफोरखौ जाफैगोन दा बेयाव मा जायो जुनारफोरनि गेजेराव माखासे रागा बायदि नुगोन जेनेबा नों आबादखौ जाफैयोबाथ' मानसिफोरा बेखौ ओं होखां हरखागोन दा बेयाव मा जागोन जेन'बा जिब जुनारफ्राबो दसोरबो रागा जोंनानै मानसिफोरखौ गाग्लोबगोन एखमबा मैदेरफ्रा मानसिखौ गाथारगोन एखम्बा मानसिफ्रा मैदेरफोरखौ बुथारगोन आरो बेबायदिनो जों जिब जुनारनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जायो आरो जोंहा बेयाव सुबुं माहारियाबो खहा जायो आरो जिब जुनाराबो खहा जायो दा बिदिनो आरो आरो दंबावो जेनेबा बेफोराव मा जायो जोंना ओ बारहावानि जा जों दिदोमथिखौ जों मोनदोंमोन बा जोंनि गुबुंले जानाय बारहावाखौ सोदांग्रा बिफां लाइफां बिसोर मा खालामो खम जालांबथाय बिदिनो जेनेबा जोंहा हां लानायाव खस्थ' जागोन जोंहा बेराम आजार सोमजिगोन जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो जेन'बा ओ टाउन सहराव थाग्रा सुबुंफोरा हां लानायाव गोबां माखासे जेंना सोमजिनानै फैयो आरो जेरै जोंहा आसथामा बेराम होनो बेनि जेबो मोनसे हेंथा हांनि थाखाय नोङो बेयाव नोङो एखमबा हां जायबा नोंथाङा जायगायाव हां सरथेनानैबो थैगोन आरो दा नोङो टाउन सहरावथ' नुुबोयो जेनेबा नों बिफां लाइफाङानो गैया बेयाव ओ जायनि थाखाय इसेबां गरम जायो गरम जानायनि जाहोनाव बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जायो मानो होनना बुङोब्ला ओ टाउन सोहराव ओरैबायदि न'फ्रानो जाब जाब बिल्डिं खालि बिल्डं नों खाथियाव बिफांबो नुवा जेबो नुवा आरो नों बेयाव ओरैबादि गारि मथर खारो बे गारि मटरखौ खारनायनि उखुन्दैखौ बोनानै लाग्रा बोनानै सोदांनानै लाग्रा बारखौ बिदि बिफां लाइफां गैया नि थाखाय टाउन सहराव ओरैबायदि गरम नों थानो नों हाया आरो बेयाव जोङो हाफोरजों ओरै बे आबाद मावग्रा हाखौथ' नुखाया बिसोर बिथांमोना बायनानैसो जानांगौ जायनि थाखाय बिथांमोना बेमार आजारजों गाग्लोबजानायनि जाहोनखौ जों साननो हायो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव नोङो रासायनारि मुलि होनानै बानायनाय बांसिन मैगं थाइगं मोनो बाजाराव जायखौ बिथांमोनहा बायनानै जायो मानो होनबा बिथांमोना साख्रियावब्ला बिथांमोना खामानि मावै थाङो साख्रियाव थाङो अफिसाव थाङो बिथांमोना आबाद मावनो टाइम गैया सम गैया जायनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि बायनानै जानानै बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनो आरो बे गासिबो बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव जायो आरोना दा बिदिनो आं नोंथांनो फोरमायबाय जेनेबा बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय जोंनाव मा जानो हागौ दा नोंथाङा बिफां लाइांफोरखौ बासायनायनि माबाफोर राहा लामाफोर
औ माने नोंथां बिफां लाइफांखौ फोथांनोबा आं दैनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों नोंथांमानि दैआ जोंनि थाखाय औ औ दैया जोंनि थाखाय माने गोनांथार एबा मानो एथ'ग्राब इम्परटेन्ट ना
दै होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो जेनबा जों जोंनि खाथि खाला साखाथि फाखाथियावनो नुनाय जेनेबा जोङो दैमा दैसा दंग बिलो बिलोमा लैथो लैथोमायाव जोङो बुहुत दै मोननो थाङो आरोना बे दैया खिन्थु जोंनिया मा बिलदिंसो। जानाय दै नङा आरोना नोंथां जोङो बे लोंजानाय दै दैया खालि जोंना मा। जोंना इसेल' बिबांनि एबा इसेल' जौखोन्दोनिथार आरोना जोङो बे दैया। बे दैखौ जोङो बासायनायनि माखासे मोननैसो आदबफोरखौ। आं बुंनो सानदों जेनेबा जोङो। जोंनि दैया एबा बे लोमजानाय दैया माबायदि गाज्रि जालांदों एबा माबायदि। दै । जोबलांनो हमदों बैफोरनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो थांगोन आरोना। ओम। दाथ' जेनेबा दंनाया दङ नोंथां बिलो बिलोमा दंग' लैथो लैथोमायाव मोननो थाङो एबा नुयो। इयावबो बै दैफोरा जाहैबाय जोंनिया लोंजानाय नङा जायो जोंनि लोंजानाया था। जौखौन्दोल' बे थाम जौखोन्दोआवबो जोंनि सुबुं माहारिया मा खालामदों बेखौ। बेयो बिखौ माने। बासियालासिनो बेयाव जानला मोनला बाहायगारदों आरोना बे दैखौ नांगौनि बारा बाहायगारदों आरो। जानला मोनला हासार सारदों जानला मोनला। बिस गोनां मुलि बाहायदों बैफोरबायदि मुलि बाहायनायाव बे जोंनि लोंजानाय दै दैया लासै-लासैनो मा होनो खमायलांनो हमगासिनो दं आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला बे। अब्ला इयो दैया जोंनि बुहुम बिखानिफ्राय लोंजानाय दैया लासैनो जोबस। थांगोन होननानै बिगियानगिरिफोरा एबा गोनोखोगिरिफोरा मा खालामदों बुंदों आरो एबा। अ मा खालामदों बिसोरो हमदांनानै बुंला बुंदों। जेरै जोंनि दै बाहायनाया बांद्राय जानला मोनला बाहायबाय अबावबा बबावबा हादरसेायावथ' दैयानो। गैया लोंजानाय। दैयानो गैया नोंथां माने बिसोरो खस्थ'थारा आरोना बिसिना जोंनि नैबे जोंनि आसाम हादोरसा। रावसो जोंनि दै बे लोंनाय दै बे लोंनाया। जोबनो थाङा आरो ना गोसो गोसो बायदि जेराव मेराव बेयावनो लोंजानाय दै मोननो थाङो। खिन्थु ओरैजाय जों सोनाब हादोर-हादरसाजों थाङोब्ला जोङो बै दै ए लोंजाग्रा बै दै लों जानाया जाहैबाय बिसोरना जोबोर खम आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरना बोरि जायगा जाहैबाय। बाय आरो दै बोखोनोबो बिसोरना खस्थ' बैफोरबायदि आरोना आरो बिसिनाव बांसिन दा रिमिन उद्दग माबा माबि‌ गोबां माबा दं आरोना बिसनाव बिनि था खायनो दैया बिसिनियाव एसे खम आरो मोननो थाङा आरो बे दै बासायनायनि मोननैसो माबा हाबायानो जाहैबाय एबा आदबानो थाहैबाय जोङो जोंनि बे सुबुं अनजिमाया जोङो बाहायगारला बायनाय बे दै जेनेबा जोङो अबावबा मोनसे माबा मोनसे सुनायाव जोङो गस्ला लंफेेन एबा हाथाय हाथाय मानजिनाय दुगैनाय बेफोरबाय दि दुगैनायाव नांगौनि बारा माने जों बाहायदलाबायनो नाङा आरोना जोङो बेयाव जोङो जेना नोङो जे नोंनो थोजासे नांगौ बेखौ बाहायबाय ओमफ्राय बेखौ दोनबाय। बेबायदि बाहायग्लाबायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरोना बै जों बाहायनाय दैयाबा एबा जों हास सिंनिफाय बोखोबाय बै बोखोबाय ना जों बे बोखोयोबा जोंनियाव बे हायाव जोंनि बे जोंनि बुहुम बिखा हायाव साबाय जेनेबा बेनो जाहैबाय मैला जानानै मा जायो। जोङो बेखौ लोंजायै खालामना लायो आरोना बैयाव जोङो मा खालामदोंमोन जोङो सुबुं माहारिया सुबुं हारिया बैयाव माखासे खेमिकेल गारनानै दोननाय जेनेबा माबा मोनसे मुलि बिस गोनां बेखौ गारनानै दोनबाय जेरै जोंनि एम्फौ फुैथैग्रा मुलि बा माबा मोनसे हासारफोर बिस गोनां हासार बेफोरो जोङो बुहुम बिखायाव बे हा हासायाव थाबा बैजों लगायनानै बा मिक्स जानानै से दैया लासै गाहायाव सेरमायलांगोन आरो ना बै सोरमायलांनाय दैया मा होनो दै मोजांजों गारजि खालाम खालामहैगोन‌ आरोना बेबायदि दिनो दैया गेब्रेंङो बैफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरोना बेनिखायनो जो नांगौनि बारा दैखौ हायनाङा आरो बिबायदिनो दङ दारिमिन बाहायनाय दारिमिन फसंनायावबो गोबां‌ बिस गोनां माखासे दैफोर दङ जेनेबा दै नङाबाथाय जेबो जाया ना जोङो नोंथां माबा माबा मोनसे मावनो थाखाय एबा जोङो जानो थाखायबो जोंनो दै नांगौ एबा माबा मोनसे मेचिनफ्राव माइबा माबा मोनसे दिहुननो थाखाय
जोङो दैखौ नांथार गौ आरोना एबा मिचनफोरखौ जोङो गुसु खालामनो थाखाय एबा रिपारिं रिपायरिं रिकभार खालामनो थाखाय जोङो माखासे दै बाहायो जेरै जोङो ए सि एसि यावनो जोङो जों दा गोलोम बोथोराव ए सि जानाय बै ए सि जानायाव मा खालामनांगौ जोङो दै सोफानांगौ आरो ना जेरै जोङो दै थोबाबासो बिसोरो लासैनो मेसिनाबो गुसु जागोन आरो नोंनो गुसु बार होगोन आरोना बैबायदियै जोङो दैखौ मेसिनफ्राव जों बाहायनाय जायो बैबायदि दारिमिनाव जोङो दै बाहायनाया बै गाज्रि एबा खिगारनाय दै बैफोरो बिस गोनां माखासे केमिकेल एबा
माबा मोनसे मुलिजों मिक्सार जानानै बा गलाय गथाय जानानै जोंनि ओ जोंनि बे
मिसिननिफ्राय बानायनाय एबा गनाय बिदि दै बेखौ जोङो दुब्लि बारियाव गारो नङाबा सोरनिफ्रायबा माइबारि एबा सोरनिफ्रायबा फोथार अब्लासो अबावबा दंग' बैफोराव गारनायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरोना बै गारनायखौ जोङो थानाया जोंनिनो गिदिर बिबान बेफोराव गारालासिनो एबा मा होनो गारसारा एबा हासारफोर बाहायालासेनो बेफोरखौ जों खम खालामनांगोन एबा जोङो मोनसे जाय गायाव हाखरफोर जावनानै जोङो बियाव स्टर खालामनाय बायदि बियाव दोननांगोन आरोना बिबादि दोनो जोंनि बे दुब्लियाव थांनाय नंला एबा जोंनि हा सिङाव जों लोंजानाय दै हाजों मिक्सार जाहैनाय नंला गोरोबहैनाय नंला बैफोर बायदि बैफोर बायदि राहा लामाखौ जों लानांगोन आरोना जोङो बैफोर बायदि ओ दैखौ लोङोब्ला एबा बिस गोनां दै फोरोखौ लोङोबा जोंहा जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजारफोर सोमजिगोन आरोना नोंथां बेफोरनोसै आंनि बुं बुंनांगौवा नोंथांनिसिम